ओ खो ओ ओ
औ आंबो खोनादों।
ओ नोंथाङा फ्रियाव दंना दायो?
दायो ओं दङ फ्रियैनो
ओ फ्रियाव दंबा आं नोंजों नोंथांजों ओ मोनसे टपिक लानानै सावरायनो नंदोंमोन दिनै
औ औ सावरायजागोन नोंथां आयदाखौ फोरमायना होनो
आयदाया जाहैबाय दैडेलि लाइफनि बागै ओ गोदो माबायदि संसार जाबोदोंमोन? गोदोनि मानसिफ्रा ओमफ्राय दानि मानसिफ्रा माबायदि संसार जाबोगासिनो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां हा जोंनि गोदोनि संसार जानाय आरो दानि संसार जानायखौ बुंनो थाङो ब्ला माने गोबां फाराग नुनो मोनबाय आरोना नोंथां जेनेबा गोदोहाय जोंना संसार जानायाव बर' आइजोफोरा फुङावनो सिखारनानै जेनेबा ओ उवाल गायहेनजोंहायो माइ सौनानै बिदि संसार जानायखौ नुनो मोनोमोन बा फुङावनो सिखारनानै न' बांफोरखौ सिबस्रां आरिस्रां माने बिदिनो समान समान हौवाफोरजों नखरनि खामानिफोरखौ बानस'नाय बेफोर बायदिनो हाल होलांनायावबो समान समान ओंखारनानै बिदिनो थांफानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन आरो नों नोंथां नखर सुंनायाव माने उम गोदोना हौवाफोराबो बिदिनो हिनजावफोराबो बिदिनो माने समान समान बिदिनो माखासे‌ खामानिफोराव ओ माबानाया जेनेबा हेफाजाब होफानाय बिदिनो गोदोनि आरो आइजोफोरा जेनेबा नखर खुंनायाव बिदिनो दाउ, अमा फिसिनानै जि- जोम दानाय जेनेबा जि दानाय गोदोनि बर'फोरनि मोनसे फोथायनाया मामोन बर' आइजोफोरा जेनेबा जि दानो रोङाबा हाबाखौनो जानो मोना बेफोर बायदि मोनसे फोथायनाय दङमोन नालाय बयबो आइजो फोरानो जि दानायखौ रोंजोबोमोननानै होनजायो आरो गोदो बिदिनो जिफोरखौ बिसोरो गाव गावनो जेब्लानिफ्राय जों जेनेबा ओ मानसि माहारिया जेब्लानिफ्राय ओ माने सिभिलाइस जादों बा गावखौ लाजिनायखौ होखोमानो थाखाय जि-जोमफोर गाननो रोंदों बै समनिफ्रायनो माने जोङो जि-जोमफोरखौ गाव गावनो खुन्दुं बानायनानै गाव गावनो न'फोराव दानानै गानबोनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो गोदोनि आइजोफोरा जेनेबा गावनि गाननाय-जोमनाय दख'नायानो होन फास्रायानो होन बेफोर बायदिनो गामसा आरो फालि बेफोरखो जोङो माने न'आवनो दानानै न'आवनो गानोमोन आरोना। ओ बेबायदिनो आरो उम। आरो दा जेनेबा गोदोनि बैफोरखौ नायोब्ला दानि थांनानै थानाय जिउआ माने गोबां आलादासै आरो दायो जेनेबा जोंनि बर' आइजोफोरखौ गोबांखौनो जि दानायखौनो नुनो मोनलिया नङा होमबा। गोदो आइजो जि बायदि जि दानानै बा जि बायदि माइ उवालावहायो उवाल गाय गायहेनजों बा दिंखिफोराव माइ सौनानै माइरं बिदिनो ओंखाम फोर सङोमोन। बेफोर बायदिया दा कनसेप्टनो जोबबाय होनजायो आरो जेनेबा बेफोरो जोंनियाव दा गैला दायो जि-जोमफोरखौ खौबाबो जोङो गोरलैयैनो बायनानै गाननायफोरखौसो नुनो मोनसै आरो माइ माइरंफोराबो बिदिनो दानियाथ' माइ बिदिनो माइ आबाद मावनायफोर खौ आ गामि ओनसोलफोरावबो माने बाराखौनो नुनो थांलिया आरो दानिया माने गोबां ओ बिदिनो बिजनेस लाइनाव खारनानै माइ आबादखौ गारनानै जोङो बानलु आबाद मावनाय बा बायदिसिना बेफोर बायदिखौसो नुनो मोनसै आरो नोंथां। दा बेफोरो माने गोदोनि थांनानै थानाय जिउ आरो दानि थांनानै थानाय जिउफोरा गोबां फाराग नुजाथिदों आरो जोंना जों गोदोनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला दाहोना रुवाथिफोरबो दङ'मोन जोंनियाव दाहोना रुवाथिफोर लालायनाय बिदिनो ओ सासे जेनेबा माहाजोना गोबां बिदिनो न'खराव दाहोना रुवाथि लाखिनानै ओ बिदिनो खामानि दामानिफोर मावनायफोरखौ नुनो मोनोमोन दा बे बेफोर बायदि दाहोना रुवाथि लाखिलायनायखौबो नुनो मोनलिया आरो।
उम।
ओ दा नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन दे।
दा जागोन नोंथां ओ गोदो गोदाय आं मोनथिनायाव। गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा बिदिनो ओ जिब जुनारनि बिगुर बा बिलाइ दंफां बिगुर फोरखौसो गाननानै थायोमोन गोदो गोदायनि सुबुंफोरा ओ बिदिनो जि गाननो रोङामोन आरो जि बिदिनो जि बानायनानै गाननो रोङामोन आरो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जेरै दा न' बानायनानै थादों बेबायदि न' बानायनानै थानो रोङामोन। बिदिनो हाजोनि दन्दर अन्थाइनि दन्दर बेफोराव थायोमोन आरो गोदोनि सुबुंफ्रा आरो ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बिदिनो आबादबो मावनानै जानो रोङामोन बिदिनो मैहुर बा हाग्रायाव फिथाइ सामथायाइ फिथाइ सामथायखौ नागिरनानै जायोमोन आरो गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा बिदिनो हाजो बिदिनो हाग्रा बंग्रा बिदिनो मैहुर खालामनानै जायोमोन आरो। दा दानि जुगाव जों नुनो मोनदों। बिदिनो दा डेभलप जाबाय आरो दा। ओ गोबां गोबां जोंनि सुबुंफ्रा दा आबाद मावनानै जानोसै दा आरो। ओ गाननाय-जोमनायनि सायाव बुंनो थाङोबा दा गाननाय-जोमनायखौथ' दा जोङो दानानै गानो होनजायो माखासे मान बांसिनानो दा बायनानैसो गानो होनजायो आरो दा मेसिनजों मिसिनजों दानाय जेन'बा ओरै लंपेन्ट थाबाय ओरै गस्ला बेफोरखौथ' गासिबो मेसिनजोंसो बानायजोबो ना आरो ओ ओरै दा गोदो-गोदाय आरो मा होनो मावनानै मावनानै-दांनानै जायोमोन आरो। बिदिनो ज' ज' मावलायलायोमोन ओमफाय दानि जुगावथ' बिदि ज' ज' मावलायनाय गैला। दा ओ बिदिनो गोदो सावरि बादालि जानाय नुयोमोन ओमफ्राय बिदिनो ज' ज' मावलायना होयोमोन आरो दाथ' फैसा फैसा थाखा नङाबानो जाला दाना फैसा नङा। फैसा नङाबानो थांला आरो रावबो रावखौबो मोनला दा दानि जुगाव ओ दा गोदो-गोदायनि होनना बुङोबा जोङो। गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन बिदिनो। ओ बेनाव गैयाबा बेनाव गैयाबा बे बिनाव सोलाय सोल' माइरं गैयाबा बिदिनो मैगंजों सोलाय सोल' खालामलायनानै जायोमोन। बिदिनो हरथ' लायोमोन हावलाद बिदिनो। दानि जुगावथ' जोङो बिदिखौ मोननो थांला रावनावबो ओरैनो बिथ'नानै मोनला फैसा फैसा नङाबानो मोनला आरो दा फैसा नङाबानो ओ रावबो नायस'नला ओ
औ।
दा गोबां सोलायनाय फैदों आरो आं नुनायाव गोदो-गोदाय। ओम गोदो-गोदाय जोङो बयबो अ ज' ज' हेफाजाब ओ होलायोमोन दा बिदि हेफाजाब होलायनायखौ जोङो नुनो मोनला नुनो थांला।
औ।
दा आरो जोंनाव ओरैबायदि मोजां मोजां दाना बिल्डिं न' लुनानै थानो रोंग्रा जाबाय गोदो-गोदाय बिदिनो खौ लुनो रोङामोन आरो ओरैनो फिसा-फिसौ लुनानै थादों बिदिनो ओरैनो थुरिनि न' बा हादामनि न' बिदिनो लुलाबायनानै थायोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा बिदि फा खानि न' बिदि माबानो रोङामोन लुनो रोङामोन दा गोबां सोलायनाय फैबाय जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ औ औ नोंगौ
ओम
ओं जेनेबा गोदो औ
दा नोंथांमोननियाव ओरैनो माबायदि डेभेलप जाखो?
जोंनियावथ' दा डेभ्लप होननानै बुङोब्ला दा गोबां माने सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरोना जेनेबा गोदो जोंनि गामियाव बिदिनो फाक्कानि न'फोरखौ गोबां खम नुनो मोनो मोन दा माने फ्राय जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो गामि गफाफोरावबो माने गोबां बिदिनो ओ माने बांद्राय आर सि सि नङाब्लाबो आसाम टाइप फोरखौनो माने अन्थाइ बालाजों लुनाय न' फोरखौ बिदिनो लुनानै थासै आरो आजिखालि बिदिनो लामाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाबो गोदो लामाफोरनि मोजां सुबिदा गैयामोन जोंनियाव लामा फ्राय बिदिनो ओ एसे अखा हाब्लानो बा दैज्लां समफ्राव गोबां हाब्रु जायोमोन बिदिनो अबावबा लामा हान गोजान लामा हान्थिनांगौ जायोब्ला गारि मथरनि प्रब्लेम जायोमोन आरो गोदोनि समाव दायो नाथाय बेफोरो सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां जेनेबा लामाफोराबो मोजां जानो ह बाय दायो न' बांफोराबो मोजां जाबाय। लामाफोराबो बिदिनो फाकानि बानायनानै बा सिसि ब्लक जाबनाय बिदिनो मोजां जानायखौ मोजां डेभलप जाबोनायखौ दा नुनो मोनसै आरो नोंथां
ओम ओम
गोदो जेनेबा जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बिदिनो हाग्रा बंग्रा सेर बा दैमा दैसा सेर बि याव थानो जेब्लानिफ्राय जेनेबा संसार जानो रोंदों फार्स्ट समाव गोदो समाव बिदिनो ओ दैमा दैसा सेराव थानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा माने जोंनि सुबुंफोरखौ जोंनि बर'फोरखौबो माने नोगोर मोखां जाबोनायखौ नुनो मोनसै आरो जेनेबा नोगोरफोराव दा बय बर'फोरा थाहैनो हमबाय बा बिदिनो नोगोरफोराव थांनानै बिदिनो साख्रि बाख्रि मावनायफोर खौ दा जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनसै आरो।
ओं नोंथां ओं
ओ बिदिनो सोलाय गोबां सोलायबोनायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै
उम
दा
नोंथाङा माबा सोंनो गोनां दंबावोमोन?
नोंथांमोननिथिं जायहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बेखौ नोंथाङाबाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन दे
ओ आं गोदो उन्दैनिफ्राय नुबोनायाव जोंनियावबो ओ जोंनि गामिनि लामाफोर बा ओरै खाथि खालानि लामाफोर गोबां गाज्रिमोन बिदिनो ओ हाब्रुजों एकदम लामाफ्रानो हाब्रुजों बुंफबजोबोमोन बिदिनो गारि गंसे खारजायामोन गारि खारनो हायामोन।
बा ओ बिदिनो गारिफोर मोसौ गारिफोर बेफोरखौ खारजायामोन हाब्रु जाजोबमोन एसे अखा हाबानो। दा बेफोरो गोबां सोलायनाय फैबाय आरो जोंनियावबो दा फक्कानि लामा नुनो मोनसै आरो दा बिदिनो ब्लक बा बिदिनो ओ सिमेन्टनि लामा नुनो मोनसै आरो।
औ औ
दा बेफोरबायदिनो न' बांनि सायावबो बुंनो थाङोबा ओ जों उन्दै उन्दैयाव बिदिनो खाप्रानि न' बा थुरिनि न'सो नुनो मोनोमोन। दा बिदिनो खाथि खाला दा ओरै गामि ओनसोलाव गासिबो ओ बिल्डिं बा पाखक्कानि न' आर सि सि बिदिनो आसाम टाइप बिदि नुनो मोनसै आरो दा। दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो। बिदिनो गारि मथरबो नुनो थाङामोन। गोदोनि दिनाव बिदिनो बास गंसे गाहामल' खारोमोन आरो। जोंङो ओरैनो बिदिनो गामि एरियाजों ओमफ्राय दा थ गारि एभेलेबेल दा दा गारि बुंनो थाङोबा अबे गंसेयाव गाखोथ्र'नो न'खर न'खर गारि थट' गारि दा सोर सोरखौ सोरखौ लेंहरनानै नागारथरनो जाबाय आरो।
नोंगौ नोंगौ
दा बिदिनो जों उन्दैनिफ्राय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो। दा जों देरजासिमाव
औ
दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव बिदिनो गोबां दडेभेलप जानायखौ नुनो मोनदों आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव।
औ
दा होमबा नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा टाइमबो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय बे बे दैलि लाइफनि सायाव खोनानानै मोजां मोनबाय।
ओं ओं जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
ओं दे होमबा नोंथां।